होनबा
नोंथाङा फ्रि दा?
औ औ फ्रियैनो दङ दे ओं।
दे होमबा जोंहा माबा ओ बैसागो फालिनायनि सायाव रायलायनसै ना।
औ औ रायज्लाय जागोन दे।
होनबा आंनो जागायग्रोनसै।
औ औ।
औ बैसागोआथ' जोंनि बर'फोरनि माने गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय सोलिबोबाय थानाय माने ट्रेडिसनेल मोनसे फोरबो। ओ बे जों बैसागोखौ माने एप्रिल मान्थाव फालियो आरो ए फ्रिल मान्थाव ओमफाय बर'नि बैसाग मासाव फालियो। ओस सैत्र दान जोबथा सानाव मोन ना औ सैथ्र दाननि जोबथा सान खालि माने मोसौ थुखैनाया जागायजेनो माने मोसौ म माने जोङो बैसागोआव माने मानसिनि थाखायल' फालिया आरो जों बर'फोराथ' गोदोनिफ्रायनो आबाद गा गाहाय हारिना बिसोर माने मोसौफोरखौबो फुजियोमोन आरो बेनिखायनो बैसा गो रंजानायनि दिनाव माने मोसौनोबो जायगा होफादो आरो बर'फोरा गोदोनि निफ्रायनो जोंनो बिसोरनो खोन्थाबोखानायखाय जोंबो माने दिनै फुजिनो माबानो फालिनो रोंबाय आरो मोसौखौ फुजिनो रोंबाय बेनिखायनो जों मोसौखौबो ओ फुजिफानाय बायदियानो जाहैबाय मोसौनि थाखाय जों माने साथि साथि ल गायो नालाय मोसौखौ थुखैयो गोदान फागाजों खायो ओ बेबायदिनो फार्स्ट खालि मोसौखौ थुखैबाय बेनि उनाव नेक्स्टनिफ्राय माने माबाबाय आरो मा होनो मानसि बैसागोआ जागायबाय आरो
औ
बैसागोखौथ' जोङो बिदिनो रंजा बाजा दामनाय देनाय गोदान गामसा गस्ला गाननानै दख'ना फालि लानानै रंजा बाजानानै रंजा बाजा खामनानै थांहोयोना बैसागो खालि माने ओ मा होनो इखौ बै एक्स' बेसेबा बिदि मे गं जानाय दंमोन ना बेसे जायोमोनलाय एक अ एक्स' एक था मैगं खांनानै जाबाथाय माने बेमार आजारफोरा जाना थानायफोरा गोदान बोसोराव जोब स्राङो होननाय इदि मोनसे फोथायनाय दंना बर'
औ औ औ
ओ बेबायदिनो बैसागोखौ माने रंजा बाजायै फालियो आरो बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो माने गामि गामि थांनानै माने बिदिनो ट्रेडि सनेलै जेनेबा ओ फार्स्ट खालि बिसोर माने न'खराव गेदेर गेदेरफोरखौ माने उन्दै फोरा खुलुम खुलुमो आरो बोर लायो गासैबो उन्दैफोराबो गेदेरफोराबो उन्दैखौ मान होयो माने बिदिनो ओ इदिनो गासैबो गोदान गोदान गस्ला दखना गाम जा बेबायदि गानो आरो गासैबो गोदान गोदान बुस्थु नांगौ जायो आरो माने बैसागु समाव गोदान गानबा मान मोजां नाङो आरो बेबायदिनो गोदान गोदान गाननानै गासिबो आगोलनि दिनावथ माने बोराय बुरै सेंग्रा सिख सिख्ला गथ' गथाय जमा गामि गामि मोसायोमोन आरो थांनानै बिदिनो ग्राफोराबो ट्रेडिसनेल बाहायजोबोमोन खाम ज'था सेरजा सिफुं बिदिनो थ सरखा जाबख्रिं गासिखौबो लानानै माने गावनो मेथाइ रोजाबै रोजाबै म मागियोमोन आरो बेबायदिनो गामिसेैनो मागिनानै माने गोदो ज इदिनो लवखार ओंखाम जायोन आरो दाथ माने बेबायदि नंला आरो बुहुत सोलायलांबाय जुगाबो सोलायलांबाय नालाय तेक नलजिनि मुगा जाबाय दाथ बेखायनो माने दाना बांसिनानो गामिफोराव ओ इदि मोसानाय माबाखौ नुनो मोनला आरो ट्रेदिसनेलि मोसानायफोरखौ ओ दाथ ब बक्स माबा माबि बिदि दामनानैसो मोसायो नोङा होमबा आगोलाव आगोलाव जेरै मोसायोमोन दा बिदि नंला आरो दाथ आरो गामिफोराव इदि गामि गामि मोसाबावनाय नुला आरो खायसे गामियाव बेबायदिनो खायसे गिदिर गिदिर बिदि बर' गामिफोराव मोसायो जानांगो खिन्थु बिदि फिसा फिसा गामि फोराव माने नुनो थांला आरो मोसानायखौनो नुस्राला बेखायनो माने बैसागोखौ माने बिदि गामि गामि रंजानायनिफ्राय माने दा माने स्टेज लेभेलावसो लांबाय आरो दा माने ज जयै माने गामि एबा ओनसोल ज' नांनानै माने स्टे माबा फांसन खुङो आरो बैसागोनि फांसन खुंनानै बेयावनो माने कम्पिटिसनबो होयो मोसानाय खननाय सिंगारफोर लाबोयो ओमफफ्राय बयबो मोसायो रंजायो बेबायदिसो खुंगा जाबाय आरो बैसागोखौ बांसिन बांसिनखौनो नुदों माने गामि गामिफोराव दाब दाब जायगाफोराव बेबायदिल खुङो आरो दाना
औ
आगोलनि माने ट्रेडिसना लासै लासै जोबनोनो थांगासिनो होनबाबो माने माबा आगोलथ जेनेबा माबोरै फालिबोयोमोन दा बेबायदि गैला ओंखायनो माने बुहुद गिनांगौ आरोना जोंनि ट्रेडिसनााव गोमालांगासिनो हमथाना लाखि लाखिनोबो हायाखै रावबो दाथ आरो सोर बेबायदि दामनाय देनायफोरखौबो फालि माबाय थानो दामबोबाय थानो नङा होमबा दाथ बयबो टाइमनिबो माबा सर्ट जालांजोब्बाय गासैबो गावबा गाव खामानियाव बेस्थ बेनिखायनो बिदि दामनाय देनायखौबो रावबो सोलों लाला बेनि थाखायनो माने दामनाय देनायफोरखौनो रोंलाबा बेफोरखौ माबोरै इउस खालामनानै माने मोसाबावनो बेबायदि जायो आरो
उम
सप्तासे गाहाम माने टाइम होनानै रावबो माने बिदि मोसानाय रंजानाय खालामनो रावहाबो स सम गैला आरो बयबो बेस्थ समजों खारहानांगौ जायो नालाय
औ औ
बेखायनो माने सर्ट खालामनानै बिदिनो स्टेजफोराव खालामनायखौसो नुयो आरो दाना बांसिन
औ
गामि माबानायनि अनगा ओ ओमफ्राय बेजों मोनसे बिदिनो फोथायनाय दंना आगोलो बैसागोनि फार्स्ट दे खालि ओ इदि गामिनि सासे बिदिनो बोराया बिदिनो माबा मोनसे सिफुंजो माबा मोनसे देंखो रिंखाहोबाथाय बे बे सिफुंनि देंखोआ जेसेबां गोजाना लागि मोने माने जिबौनि बिदैया गला जायो होननाय मोनसे माने खोनानो मोनदोंमोन आं माने मा देंखोमोनथाय बेखौ बावबाय आं सिफुंनि मायबा देंखो दें खो दामोबाथाय माने जेसेबां गोजानसिमहालागै मोन माने जिबौनि बिदैया गला जायो होननाय बिदि मोन्दोंमोन आरो मोनसे गोदो बावलायलांबायसो ओ मा बेबायदिनो जालांबाय आरो दा माने गामिनिफ्राय डाइरेक्ट ज' ज' मोसानायनिफ्राय डाइरेक्ट स्टेजाव फैबाय ओ बेनि सोमोन्दै माने नों नोंथाङा एसे फोरमायना होदो दे ना औ
जोंहा बैसागुनि बाथ्रा बुङोब्ला जोंहा बर'फ्राथ' जोंनि बे बैसागुआव बर'फोरनि मोनसे गिबि रंजाथाइ फोरबो होननानै बुंनांगोन आरो बेनो गिबि रंजा थाइ फोरबो जिहेथु जोंनि बर'फोरनि गिबि फोरबो आरो बेयो दा बे फोरबोआवहाय जोंहा बर'फ्रा गोबां बिदिनो रंजा बाजा खालामो बेजों ओम जोङो मानसि रंजानायजों लोगोसे गिबियावनो जोङो संक्रान्ति जिहेतु सैत्र दान नि जोबथा खालार खालि संक्रान्ति होननानै बुंनाय जायो बे सान खौ बे खालि माने मोसौ बैसागु होननानै जोङो फालिनाय जायो जेरै नोंथाङाबो बुंलांखाबाय
औ
मोसौ बैसागु खालि जोंहा माने बर'फ्राथ' मोनसे फोरोंनाय दङ ना जेरै मोसौआ जों नि नखरनि माइनाव बेफोरबायदि होननानै जोंनिया माने मोसौखौ हमनानै ला जोंनि बर'फ्राथ' आबादारि गाहाय हारि नालाय बेनि खायनो जोंहा मोसौखौ मोसौआसो जोंखौ हालेवनानै बा माइ बिदि मोननानै थांना थानाय बा जोंखौ जाहोनायाव हेफाजाब होयो होननानै माने बर'खौ बर' फ्रा माने बे मोसौखौ माइनाव होननानै जोंहा फालियो आरो दा मोसौखौ बिदि माइनाव होननानै फालिनाय बेनि थाखायनो जोङो गिबिखाय ओरैनो बैसागुनि रंजानायनि गिबि सानाव मोसौखौ सो फालिग्रोनाय जायो आरो बेनि थाखायनो बै मोसौ बैसागुखालि जोंहा बर'फोरा मोसौखौ फुङावनो सिखारनानै बिदि दुब्लि फोथार बायदिसिनाफोराव जे माने खाहैग्रोआलासिनो दैमा दैसा फोराव लांनानै थुखैहो होयो आरो ओमफ्राय थुखैनानै बिदिनो लाव फान्थाव बायदिसिना बेफोरदिबो माला सुयो जोंहा माला सुनानै मोसौनि गोदोराव खाना नै होयो आरो बे खालि ओमफ्राय बे लाव फान्थावखौ लाव फान्थाव सुनाय माला बे माला सुनायखौ मोसौ गलियावबो दें से आलायनानै दोननाय जायो आरो बाख्रि आरो न'मा न' बिदि न'फ्राव आलायनानै दोन नाय जायो आरो ओमफ्राय बेखालि ओ जोंनिया सबाय गोरान दैयावबो माने माइ ब्रा रंनि सबाइ बेखौ मोसौ सारो ओमफ्राय लाव फाथावखौबो खुबै खुबै बे लावखारफ्रा गोदो मेथाइ खननायखौ नुयोमोन आरो बे लाव जा फान्थाव जा होननाय मेथाइआ बेफोर मेथाइखौ खनोमोन आरो लावखारफोरा ओमफ्राय खनै खनै थुखैनो लांसिगोन ब फैखांनानै जेब्ला थुखैखाङो अब्ला मोसौनियाव बै गोदोनि समाव जोंहा सारायनि हांगार नङाब्ला बै गोदोथ' जोंहा टर्सफोराव बिदि बेटारि सोयोमोन ना बे बेटारियाव थानाय गोसोम गोसोम हांगार बेफोरखौ बबेबा बिलाइयाव थालिर बिलाइ फ्राव लानानै थावजों मोजाङै गलायना लानानै बेखौ सिगाङो जोंना माने बै थालिर फास्ला गेजेरनि मादाखौ दुलुरखौ मोनसे हास'रना लानानै बेजों फोथा फाननाय जायोमोन आरो मोसौनि बे मोसौनि मोदोमाव जिहेथु बेखौबो फोथायनाय दं आरो सुबुंफोरा जेरै बेखौ फुनोब्ला खालि मोसौखौ उदाङै हगारना होयो नालाय मोसा लख्राया जेनेबा गिनानै खारो जों बा लोगो साननानै मोसौखौ जेबो एटेक दा खालामथों बिदि होननानै आरो
गावसोर बायदि साननानै
औ औ माने लोगो सानथों बिदि होननानै आरो ओंखाय बेखौ फुननाय जायो आरो ओमफ्राय दानियाथ' जोंहा बैसागु समावबो बयनिबो न'खर न'खर बा दुब्लि फोथारफ्राव बिदि मा होनो आबादफोर थासै नालाय बि ओंखायनो दाना बांद्राय हगारनाय जाला आरो गोदान पार्कआ सोलायो आरो बे खालि मोसौ बैसागुआवनिफ्राय मोसौ बैसागुआव बेखौ सोलायनानै बिदिनो मोसौ बैसागुआ हाबनानै थाङो आरो जोंहा मैला बिनि समावहाय गोखा गोखै जानायनि नेमा दं आरो बे गोखा गोखै जानाया जोंहा एकस' एकथा मैगंफोरखौ जाहैयो आथिखालावथ' बिदि एक्स एकटा बांद्राय जानायखौ नुनो मोनला आरो माने
अ आदसा मोसौ थुखै खालिनो जायो न'?
औ औ बेखौ मोसौ थुखै खालिनो जानाय जायो आरो ओमफ्राय मोसौ थुखैनायनि अखा जायोबोा एक थारिखआवबो खायसे खायसे जायगाफ्राव जायो खिनथु बांसिन माने नेम म थे बेखौ मोसौ थुखैखाालिनो जानांगौ होननानै बुङो आरो आं दा बिनि उनाव हाय जोंहा एक थारिखआवथ' बिदि फुजा फोरबो बिदि जासियो जोंना ओमफ्राय बिदि जानानै गेदेरा उन्दैखौ बोर ओ सारस्रिनाय उन्दैया गेदेरखौ खुलुमनाय बेफोरबायदि हाबाफारिया जोब जानानै थाङो आरो से थारिखआव
औ औ
बिनि उनाव नै थारिखनिफ्राय जोंहा रंजा बाजा बा बयनिबो न'खर न'खर थांनानै मोसायो ओ जोंहा गेजेर ससेयाव बांसिन बिदि बक्स बायदिसिना लानानै मोसानाय जादोंमोन आरो खिन्थु दा बिदिनो ओ बबेबा माने ओ जोंनि बर'फोरनि हारिमुवा गोमालांगोन होननानै माखासे माने गोबां सुबुंफोरनि बिदि बुंनायावहा दा गोबां जायगायावनो खाम सिफुं लानानै मोसाफिननायखौ नुनो मोनो
अ आटसा माने फेद मोसाफिनदा जाबायना?
आथिखालाव मोसाफिनो आरो बिदि दा अब्लाबो बबे बा बबेबा जायगायाव मानियाखै आरो खिन्थु बांसिन जायगायावनो खाम सिफुं लानानै बां दा मोसानो जानगा जाबाय आरो दा बिदिनो बोराय बुरैया बोराय बुरि पार्टि ओमफ्राय सेंग्रा सिख्लाया सेंग्रा सिख्ला आरो मा होनो बेखौ उन्दै उन्दैफ्रा थ' थरखा बिदि गर खा लानानै मोसायो गामि गामि बिदि मोसानायखौ नुनो मोनो आरो दा बेखौ मोसाखांनायनि उनावहा जहैनो गामिनि ओ मोसाखांनायनि साननै सानथाम थानानै माने बिदि पिकनिक जानायखौ नुयो आरो जेनेबा लावखार ओंखाम जानाय होननानै जायखौ बुङा बिदि जायो दा बेखौ आथिखालाव थ जोंहा माबाबो मा होनोमोनलाय बेखौ ओ स्टेजावबो जायगा मोनबाय जेरै नोंथाङाबो दहाय बुंखादों ओ स्टेज स्टेजाव जायगा मोननाय हिसाबै जोंहा बैसागुनि जोबथा खालासिमहालागै बिदि फानसन बायदिसिना खुंनायखौ नुबाय थायो आरो जोंनि जायगाफोरावहाय बा बयनिबो जाय जायगाफोरावबो जायो आरो दाना बिदिनो बिनिफ्रायो स्टेज बिदि प्रग्राम खुंनायावबो जोंहा बैस सागु मोसानाय बादायलायनाय होनायफोरखौ नुनो मोनो आरो गोबां जायगायावनो सानाव बिदि स्टेजाव ओ मोसानाय बादायनाय